हेल'
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मोजाङैनो दंना
औ दङ।
औ दायो नोंथाङा जों दसे सम होनो हागोन नामा नोंथाङा फ्रि दंबा
औ दङ हागोन।
औ-औ थ' जोङो दायो ओ बिबारनि सोमोन्दै रायलायनोसै। औ थ' बिबारा बिबारखौ जोङो अनेक खामानियाव बाहायो आरो बिबारा बायदि रोखोमनि थायो। जेनबा आलदा -आलदा थायो आरो ना थ' बिबार ओ बारखौ जोङो माखासे लामाफोरावहायबो न'आवहाय मोजां नुनो थाखाय समायना नुनो थाखाय जों बिबारखौ गायनाय जायो आरो जों बिबारखौ औ आरो जोङो बिबारखौ बायदिसिना सेन बानायनाय माबा -माबि बानायनायाव बहुद जों बाहायनाय जायो आरो आरो बिबार बिबार बिबारखौ जोङो फुजा होननायाव बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बिबारखौ माखासे हाबा खेराइ हाबा हुखाफ्राव जोङो बिबारखौ नुनो मोनो। जेरै बर'नि हाबायावहाय जोङो बिबार माला सोनो थाखाय जोङो बेखौ जे अरिजिनेल रियेलार बिबार जों बेजोंहाय सुनानैहाय गावनो गावजों सुनानैहाय जोङो बिबार होनायखौ नुनो मोनो मोनो आरो माखासे बिबारखौ जोङो बिबारखौ जोङो गोथार महरै ओ माबानायखौ नुनो मोनो आरोखि
औ।
आरो बिबारखौ बायदिसिना खामानियावहाय बाहायो जेरै जोङो जोंना मोनसे माबा दङखि जोङो सुगोनां बिबारखौहाय जोङो फुजा फोरावहाय बाहाया बाहायनाय नुनो मोना आरोखि माखासे से फोथायनाय दं खिसु गोनां बिबारखौहाय होनो हामा बेबायदि होननानै आरो
औ।
औ। आरो जोङो बिबारखौहाय माखासे गिफ्टफोर होनायावहाय जोङो नुनो मोनो आरो जेरै बुके बायदिसिना बानायनानै जों बिबारखौ ओ होयोबा जोङो गोजोन्नाय मोनो आरो बिबारखौ जोङो लामाफोरावहाय जेराव न'आवहाय गायनानै दोनबा मोजां बारोबा जोङो गावनो गाव बे बाहेरायाव थांनानै फैनानै जोङो बि शबार समायना रमायना जोङो नुनाय नुयोबा जोङो। गावनो गाव गोजोननाय मोनो आरो जों रागा जोंबाबो मालाबा बिबार फोरखौ नुयोबा जोङो गोसोखौ सान्थि मोनो गोजोननाय मोनो। आरो जोंनि बर' फोरनि मोनसे ओ बैसागु फोरबो दङ एप्रिल मासाव जायो बियो बैसागु फोरबो दं जेरै बैसाग मासाव जायो बियो बे टाइमावबो जोङो ओ खानाय खफाफ्रावहाय बिबार बायदिसिना गाबनि गोजा गोथां गोमो गुफुर बायदिसिना गाबनि जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरो देलायनायफ्रावहाय बांसिन समायनाय नुनो मोनो जों बिदिनो बैसागु फोरबो फोरबोखौ ओ गाजा गोमजायै खुङो मोसायो बेफोरबायदि आरो। दायो नोंथाङा एसे बुंदो दे
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो ओ जोबोद मोजां बाथ्रा बुंलांबाय जोङो बिबारखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो जोङो बिबारखौ थाब्ला मा मोनो बिब्दिब्ला आंबो आंनि रोंगौथिजों फंनै फोरमायलांनोसै जों जोङो बिबारखौ हायो माने जों मानसि मानसि हारिनावहायो बिबार होननायाहाय थानांगौ ओ बिबार थायोब्लासो जोंनि न'खर गोना माबा गोसोफोरा मोजां जायो बा समायना नुयो नङा नङा होनब्ला जोङो बिबार खोहायो गाव ना फोरावबो गायनो हायो। जोङो जाहाथे लामानि सुबुंफोरा थाबायलाङो ब्ला ओ बिसिनि न'आ मासे समायना बिबारजों बुंफबनाय होननानै माने बिसिनि गोसोआबो खुसि जालाङो जेन बिनि थाखाय जोङो बिबार बिलाखौ हायो गायनांगौ ओ आरो न'खौ समायहोनो थाखाय जोङो बिबारखौ गायनागौ आरोखि जोंङो बिबारखौ गोबां रोखोमनि गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि गाब निबो मोननो हायो आरो बेलेग बेलेग बिबार फोरबो हायो नङा होनब्ला जोङो जेरै बिबारफोरनि गाबखौ मोननो हायो गोजा गोमो गोथां गोसोम बायदि रोखोमनि जोङो गाबखौनो मोननो हाजोबो आरो आरोखि जोङो बिबार होननानै बुङोब्ला ओरै जबा बि बिबार आरो लिलि बिबार ओ जोङो मा होनो फाजाथि बिबार। आरो जोङो मोननो हाबावो गलाब बि बिबार बिदिनो बायदि रोखोमनि बिबारफोर दंबावो। जोंहा बगिन बिल होनो आरो ओ मा होनो जोंहा माबा दंबावो आरोखि गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ सरासति बिबारनो माबा गु ओ मा बिबार होनबावो आरो दाउदै फुल ओ नार जि बिबार ओ बायदि रोखोमनि बिबारफोर दङ आरो जोङो माखासे बिफां बा बिबारफोरखौहायो जोङो ओ बेगरनिफ्राय जावैनायखौ मोननो हायो नङा होनब्ला आरो माखासेखौ जोङो ओ बिबार मा होनो। दालायखौनो जावैनानै रोदा ओंखार होनानै गायनो हायो आरो। आरोखि जोङो दालायखौ जावैनो होनोब्ला जोङो दालायखौहाय एसे सिदोम जायगायावहायो थुना होबानो जोङो बेनिफ्राय रोदा ओंखारनानै बेखौहायो गाय फ्रायनो हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो बेगरनिफ्राय मोननो होनो ब्ला बेगरखौहायो जावैग्रोनानै जोङो गाय लायनोबो हायो आरोखि जोङो जोबोद गुबुन गुबुन रोखोमनि दालिया बिबारफोर ओ गु जि समायना रमायना बिबारफोर मोननो हायो ओ जोङो जबा बिबारखौनो होन बियो गोबां रोखोमनि दं नङा होनब्ला जेरै जबा बि बिबारावहाय गुफुर गोमो गोजा गलाब दालि खाला बेफोरबायदि गासैखौबो नुनो मोनजोबो जोङो जबा बिबारावहायो आरो जोङो बगिन बिल ब्ला बेखौबो गलाब गोमो गोजा गासैबो गुफुर बेफोर बिनि गाबखौहाय जोंङो मोननो हायो। जोबोद समायना रमायना जायो आरोखि बेस नि बिबारा जोङो मोजां मोजां समायना खालामनो थाखाय न'खौहायो समायना खालामनो थाखाय जोङो गायनो हायो आरो जोङो बालथि आथिंफोरावबो गायनो हायो ओ जाहाथे जोङो ओ खामसालिफोराव बा मोजां जायगा न'फोरावहायो बो दोननो हायो आरोखि बाल्थिंफोराव गायोबा जोङो दाावस्रि आथिंफोर खौबो गायनो हायो बिनि गाबफोराबो गुबुन देर दङ गोमो गलाब गोथै गलाब गोथै गलाबथार आरो गुफुर बायदि बायदि गाबनि दालि खालार बिदिनि बारैबो मोननो हायो आरो बे दाउस्रि आथिंखौबो आरो जोङो गलाब होननानै बुङोब्ला जोंहा ग'लाबाबबो गोबां रोखोमनि दङ गाबनि ओ जेरै गोसोम, गोजा, गुफुर गलाब बायदि-बायदि गाबनि जोङो मोननो हायो आरोखि जोङो गलाबखौहायो थेन्थाखौ दालायखौसो दानस सनानै बेखौ जावैगोरो हायो आरोखि दै हा गिसि जायगायावहाय रोदा ओंखारहोनानै बा जोंङो ओ ओरैहाय ओ बगिनबिल होनोब्ला बे बेखौबो जोंङो दानसनानैसो दालायखौ दाननानैसो खिलि होग्रोनानै सो गायस्लायनो हायो बिनिफ्राय जोङो ओ नारजि फुल होनोब्ला जोंङो बेखौहायो बेगर बिबारनिफ्रायनो मोननो हायो नङा होनब्ला। बेखौहायो जोंङो बिबारखौनो मोनहोथारनानै। ओ उनावहाय रानहां जाबाथाय बेखौहायो खानानै जावैनो हायो आरोखि। बेनिफ्राय जोंङो ओ जबा बिबारखौहायो। दालायखौनो दाननानै बेखौबो ओ‌ फुलि खालामनो हायो बिनिफ्राय जोंङो। ओ बायदि बायदि बिबारफोरखौहायो जोङो बेगरनिफ्राय मोनबावो आरो आरोखि जोङो जों दावला खिंगुरबो होननानै बुङो नङा होनब्ला दाउला खेंगुरखौबो जोङो बिबारनिफ्राय बेगर ओंखारो बे बेगरखौ मोननानै जोङो जावैनो हायो आरोखि आरो जोंहा दंबावो सान बिबार नङा होनब्ला
औ।
खौ जोङो नायनायावनो जोबोद समायना रमायना सान बायदि नुनो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो जोबोद मोजां मोनो बे बिबारखौहायो बे बिबाराहायो गोमो जायो आरो सान बिबार फिसाजादबो दङ जोंहा बेखौहायो जोङो ओ गुबुन गुबुन गाबनि रोखोमनि नुनो मोनो आरोखि ओ नाथाय आङो सान बिबारखौहायो गिदिर जारखौहायो गोमो गाबनिल' नुनो मोननाय जादों आरोखि जोङो बे सान बिबारखौहायो बागान खालामनानै जोङो थावफोर बायदिसिना सिना ओ बानायनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला। बिदिनो जोङो सान बिबारनि खेथि खालाम नानै जोङो गोबां रां खामायनोबो हायो ओ जोङो बिदिनो ओ सान बिबार खौहायो ओ राहोनानै। मोनहोनानै बे बिबारनिफ्रायनो जोङो बेगर मोननो हायो आरोखि बे बेगरखौहायो जावैनानैसो जोङो फुलि मोननो हायो ओ बिनिफ्राय जोङो
बेखौहाय बेगरखौ नोङो जा जायगायाव गायनो बे जायगायावहायो जावैबाबो जायो आरोख मोनसे मोनसे बिबदिनो जोङो बिबारखौहायो गोबां खामानियाव बाहायो हायो होननानैबो नोंथाङा बुंलांबाय जेरै हाबा हुखायावबो। मा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो माला गानहोलायनो थाखाय नांगौ होननानै नों नोंथाङा बुंलांबाय आरो बायदिसिना ओ फुजाफोरावबो बाहायो होननानै नोंथाङा बुंलांबाय गोबां बिदिनो बिबारा हायो जोंनि थाखाय माने बिबारा गोथार होननानै जोङो बुंजायो नङा होनब्ला।
औ
मानोना बियो ओ जोबोद समायना रमायना जोबोद मोजां आरोखि जोंनि ओ न' फोराव गायनानै दोननाय बिबारखौ नुयोब्ला जोङो रागा जोङोब्लाबो माने जों ओ बिबारनि महरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ माने ओ गुरै माहियैनो ओ सान थि मोनलांफिनो आरोखि नङा होमब्ला? रागा जोङोब्लाबो जोङो बिबारखौ नुयो ब्लानो सान्थि जाफिनो आरोखि। बिनि थाखायनो जोंङो बिबारखौ गायनांगौ बयबो गायनांगौ। ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय। दसेनि थाखाय दोनथनोसै नामा?